खोनादों ना?
औ औ खोनादों।
औ नोंथांजोआ दायो मा मावदोंमोन?
आंथ' जेबो मावथ'वाखै दायो दंथ'यो बेबायदिनो ओरैनो।
ए
नोंथाङा?
आंबो नै ओरैनो दङ। दासो ओंखाम जाखांनानै जिरायनानै दंमोन आरो मासियावहाय।
आतसा फुंनि जानाय जाखांबाय माने?
औ जाखांबायमोन।
अ माजों जाखो फुङावलाय?
फुङाव जोंहा ओंख्रिबो बारा गैया बिदिनो आलु बाथोनसोमोन आरो औ नोंथां औ नोंथांजोआ-बो जाख खांबाय ओंखाम?
आंथ' जायाखैमोन जानाया।
ओ माने आं नोंथांजों मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो होननानै फैदोंमोन आरो नोंथांजोंआ दसे सम होनो हागोन ना?
हागोन-हागोन औ हागोन।
बिदिब्ला जों आयदाखौ लानानै दावबायदोनिसै नामा?
औ-औ ओरैनो मा आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों जों दा?
जों आयदाया जाहैदों आयदाखौ लानाया जाहैदों आबहावानि सायाव सावरायनो होननानै आरो जेन जोंनि थासारिया आबहावाफोरा थासारिया दासान्दि माबोरै सलिगासिनो बा गोदोनिफ्राय लानानै दासिमहालागै जोंहा हावाफोरखौ माबायदि सोलायनाय नुनो मोनदों। बेफोरनि बागै नोंथांजोंआ एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ-औ-औ आङो फोरमायना होनो ना?
औ-औ।
आदसा जोङो आबहावा होनना बुंब्लाथ' जोङो गासिबो मिथिखायो जेनेबा जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां दै हा बार मानसि सि दुमसि गासैबो आबहावायाव गोग्लैयोना। बेनिफ्राय बेयो जोंनि थांना थानायाव ओ गोहोम खोख्लैयो आरो। बियो आबहावाखौ ज जोङो ओरैनोथ' मिथिंगायारि आरो मिथिंगायारि नङै बा ओह समाज जारि बेबायदि मोनो समाजारि आबहावा मिथिंगायारि आबहावा आरो मिथिंगायारि नङै बा मानसि दुमसिया बानायनाय आबहावा बेबायदि मोननो हायोना। मिथिंगायारि आबहावाफोराव बुंनो था बा जोङो दै, बार, हाग्रा, हाज जो । दैमा बेफोरनोसै बिनिफ्राय मानसिया बानायनाय होनबा लामा सामा दै न' बां बेफोरनो । इनिफ्राय समाजारि बुंबा बिदि बिदिनो जोंनि हारिमु ओह जोंनि माखासे खान्थि‌ सुबुं बेनो समाजारि ओमफाय ओह मिथिंगायारि आबहावाया जोंनो थांना थानायाव मोजां बारहावा ज गायो बिनिफ्राय हां लानायाव जोंनो हेफाजाब खालामो‌‌ जानाय लोंनाय जौ गायो ओमफाय जिब जुनारखौबो हेफाजाब खालामो बा मानसि आरो जिब जुनारनि मानसि आरो जिब जुनारखौ थांना थानायाव मिथिंगायारि आबहावाया गोबांथार हेफाजाब खालामो आरो जोंनो बेनिफ्राय ओ बेखौ माने सुबुङा जों मानसिफोरा बानाननानै बा माने मानसिया बानायनाय मिथिंगायारि आबहावाफोरखौ माने गाज्रि खालामो आरो जों सुबुं माहारिया जेरै बांद्राय नाङै बेसादफोरखौ बाहायनानै पलुसन बानायनानै औ ओमफ्राय बिफां दानफायनानै
औ ।
दि बेफोरनि जाहोनाव प्लास्टिक बांद्राय बाहायनायनि जा जाहोनाव बाराद्राय मान सि जानायनि जाहोनाव जोंना आबहावाया माखासे समाव माने मा होनगोन बेखौ खहा जानो नागिरो आरो । जेरै बेफोर दंफां बांद्राय दान फैनायनि थाखाय जोंहा अखा हानायनि गट गैला दिनै साननि बिदुङा दुंद्रायबा दुंद्रायो अखाया हाबा हाद्रायो दैबानानिबो दैबाना बांद्राय जाग्रा जाबाय गरमबाथाय गरम बांद्राय जाग्रा जाबाय बिनिफ्राय ओ जों बिफां-लाइफां दानफायनायनि थाखाय जोंहा हाग्रानि माखासे बेस सेन गोसा जिब जुनारफोर ओ बिनिफ्राय दाउमा-दाउ साफोर मोजां मोजां बि फांफोर बेफोरो गैया लांनो हमबाय बेफोरबायदिनो ओ इनभरमेन्टआ बा आबहावाया जोंनि सायावहाय हेफाजाब खालामो आरो बेबायदि ओमफ्राय बेखौ जों सुबुं माहारिया माने गोबांथार माखासे समाव गाज्रि गाज्रि ट्रिट खालामोबा गाज्रि रो रोखोमै बाहायो आरो जायनि थाखाय सुबुङा जों जों सुबुङानो बेनिबो फिथाइखौ जों भुगिनो गोनां जादों आरोना। नोंथाङाबो बुंदो फंनैसो
औ जों आबफावानि बागै होनबाय नोंथाङा नोंथांजोआनो बुंलांखाबाय मा माखासे अब्लाबो आं एसे सरजाब फानोसै आरो औ जों आबहावा खौ जों मोननो हायो जों गोदोनिफ्राय लानानै दानिफ्राय आबहावाखौ दोन गोबां सोलायनाय नुनो मोनदों। जे गोदोहाय जोंनो जोंनि आबहावाफोरा जोंनि थानाय मानायफ्रा जोंनि गोगोम जोबोरैनो मोजांमोन। जों आरो दानि आबहावाफोर खौ नायोब्ला जों गोबां बिदिनो जों गोबां बिदिनो बांद्राय गरमनिफ्राय गरम जानायखौ जों मोनदांनो मोनदों। जों गोदोनि थासारिखौ लायोबा गोदोहाय बिदि एसेग्राब गरम जायामोन। औ जों बिदिनो गोबां औ। गोबां जों बिदिनो थासारि नुनो मोनदों बि बिदि गोबां बिदि गाज्रि जानाय जोंनि थासारिफोरखौ गोबां बिदिनो हाग्रामा गिदिर गिदिर दानस्रांनानै जों गोबां बिदिनो न' बां लुदों मानसि माहारिया गेदेर गेदेर न' आरो बिदिनो गोबां बिदि फेक्ट'रिफोर फेक्ट'रिफोर। गोबां बिदिनो बाहायनायजों जिथु बिजानुफोर ओंखारो उखुन्दै गाज्रि गाज्रि उखुन्दै आरो जिथु जों कार्बन डाइ अक्साइड बुङो
औ
औ जों बेफोरखौ मोनदों आरो बेफोर बेफोरजोंहाय जोंनि आबहावाफोरा जों आबहावाखौ गुबुंले जानायखौ जों मोनदांनो हमदों आरो जों बेफोर बायदि बिदि आरो जों गोबां बिदिनो गाज्रि गाज्रि मुवा बेसादफोर बाहायदों जितु जोंनि आबहावाफोरा गाज्रि जानो हमगासिनो जितु इयुनाव जोंनि जोंनि उजिगासे सुबुंफ्रा जिथु बेफोरनिजों सैनांनो गोनां जागोन आरो जिथु जों बे आबहावाफोरखौ जों मोजाङै थासारियावहाय जों लाखियाब्ला जोंनि इयुननि सुबुंफोरा गोबां बिदिनो सैसोनो गोनां जागोन आबहावानि बागै। जों गोबां बिदिनो सैनांनो गोनां जागोन आरोखि।
औ
औ जों गोबां बिदिनो आबहावा लानानै जों गोबां बिदिनो जों जों मोजाङै साखोन सिखोन खोनाव दोननांगोन आरोखि आबहावाखौ लानानै। जिथु जों बांद्राय गारि मथरफोर बाहाया जिथु जोंनि थाव बेजों गुबुंले जादों जिथु उखुन्दैफोर गोबां बिदिनो गारि खारो दाथ' जोंनिया गारि गुरा नङाबानो सलिला नङा होनब्ला?
औ
औ जितु जों बेफोरखौहाय जों गारि गराफोरखौहाय जों खम खम बाहायनो माने जोङो कारेन्टनि बाहायनाया जोंनि थाखाय गाहाम जागोन आरो। जिथु आथिखालावथ' कारेन्टनि गारि मथरफोर ओंखारबाय। औ जिथु जों आजिखालि औ औ गोबाङैनो जों दं। बिफां लाइफां गायनांगोन। बे थार बाथ्रा जों आरो दंफां लाइफांखौ औ
बेनिफ्राय ओ माने फिन जेनेबा। मोनसे मुवाखौ जुदि बे बे मुवा मुवाया खेबसेनि बांसिन बाहायजायोब्ला। बेखौ जोङो बाहायफिननांगोन बानायफिननानै बानाय बाहायफिननांगोन दैखौहाय जोङो सेफ खालामनांगो गोन। नांनायनि बारा दैबाहा बाहायनो नांनाय नङा। बाहायनाङा आरो माने बेनिफ्राय जोंनि जायगाफोरखौ साफोन साखो साखोन सिखोन खालामनांगोन। बेसेबां हायो। जों प्रटेक्ट खालामनांगोन। सोरखौबा नुबा। सोरबाया जि दंफां दानफायदोंबा बेखौबो जोंनो बुंनो बुंनो नांगो गोन जेनेब बा दानफायनाङा बादा होनो हानांगोन बिफां गायनो थाखाय। फोरोंनांगोन। उन्दै उन्दै देरबोनाय गथफोर खौ। माबायदिदि जोङो जोंनि आबहावाखौ साखोन सिखोन लाखिनो हायो बेनि सोमोन्दै खिन्थानांगोन।
औ। बिदिनो जों गोबां मोननो हायो। जितु जोंनि आबहावाफोरखौ जों गोबां बिदिनो गुबुंले जानायखौ नुनो मोनदों। आथिखालाव आरो जोंनि गोबां बिदिनो बुस्थुफ्रा जिहथु जोंनि जों हादरनिफ्राय मोनदों बा जोंनि हा आ हादरमानि फ्रि मोनदों जिथु जोंनि बुस्थुफोर गोबां बिदिनो जोंनि बुस्थुफोरखौ जों गोमा गोमालांनायखौ नुनो मोनदों आरि। गियो जितु जों जों थावखौनो हमना लानो हायो गोबां बिदिनो थावफोरखौ जों जोबलांनायखौ जों मोनदांनो हादों। आरो जिथु खयला। जिथु जोंनि खयलाफ्राबो जोंनि गोबां बिदिनो जोब। लांनो हमदों जिथु बे जानो थाखाय बे खयला बा जिथु थावफोर बेफोर जानो थाखाय जों जोंहा गोबां खौथि खौथि बोसोर नाङो आरो बेफोरो गोदानै जाफिननो थाखाय औ। जोंहा दा जों। जोंनि इयुननि सुबुंफोरनि थाखाय बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौहाय जों गोबांनि बिदिनो जों गोबां जों बाहायफ्लेायालासिनो बा जों जोंनि बाहायनाय ग एसे जों एसे खम खालामनांगोन जोंनि सुबुंनि थाखाय बिसोरो जिथु औ खस्थ'आव गोलैया जायो। जों गोबां बिदिनो साखोन सिखोन लाखिनांगोन आरो जोंनि जायगाफोरखौहाय।
उम। औ बेनिफ्राय जोङो जेनेबा दाथ' नै गारि मथरनि मुगा ना गारि मथ टर नङाब्ला जोङो जेरावबो हान्थिनोनो हाया। ओ दांगुरङा नाङा नङा जों नांगौ गारि मथरखौबो। खिन्थु जोंङो माने जेखौ जेरावनाखि जों थाबायनानै थांनो हायो एकदम ससेल' बेयावबो जोङो गारिजों थाङो स्कुटिजों थाङो बाइकजों थाङो बेनि गेजेरजों बे उखुन्दैनि थाखाय जोंहा आबहावाया गुबुं जायो एयार पलुटेट जायो। ओमफाय बिनिफ्राय जोङो बे पेट्रलाबो बाहायजायो थिग बेबायदिनो जेरावनाखि जोङो गोनांथि गैया बैफोराव जो जोङो थाबायनानै थांनो हानायाव थाबायनानै थांनांगोन।
औ नंगौ
अ जे जायानो कि बेफोर बुस्थुखौ बाहायालासिनो जायो बेखौ जोङो जों आखायजोंनो बाहायनांगोन अब्लासो जोङो जोंनि जुदि जोङो जोंनि जेनेरेसना बांद्राय बाहायोब्ला जोंनि उन जेनेरेसना जोंनि फिसा फिसौफोरा माखौ बाहायनो बेखौ जों साफ्रोमबो नो गोरारिफ्रा साननो हानांगोन बुजिनो हानांगोन अब्लासो माने जोङो आबहावाखौ संरैखा खालामनो हागोन आरो बा जोङो इयुनाव फिउचाराव आबहावाया मोजां जागोन बा जोंनि इयुन जेनेरेसननि मानसि बेखौ बाहायनो हागोन जुदि जोंनि जेनेरेसनानो गासै खौबो बेफोरखौ गाज्रि खालामनानै लायोब्ला बांद्राय बाहायोब्ला अभार प्लास्टिक बाहायोब्ला अभार बांद्राय गारि म टर बाहायो बांद्राय कारेन्ट बाहायो बा जों जेरावनो मेरावनो दाखोर दाला गारलाबायनानै लायो। जेराव मेरावनो प्लास्टिक गारनानै लायो अब्ला आबहावाया निस्सय माने गुबुंले जागोन आरो जोंनि बुहुमा माने बहुत गुबुंले जागोन आरो जेरावनो खि मोनसे समाव फैगोन अक्सिजेनखौबो जों बायनासो लानो गोनां बेफोरबायदि जाहैनो हागौ आरोना औ अब्ला जोंहा समा जाबाय नामा औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ गोजोननाय मोनदों नोंथांजों राय्लायनानै औ दे औ